औ नोंथां गोजोन बेलासि नोंथां गोजोन बेलासे नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दं दं नोंथां ओरैनो ओ आंनाव हरखाबै कल हरनायनि आन्दोआव माबाफोर दं नामा नोंथां।
औ नोंनाव मोनसे बाथ्रा सोंनोसो नायगिरदोंमोन आङो नोंथां। ओ माने ओ जोंनि दानि बे गोनोखोआरि मुगायाव एबा मा होनदों दानि जोंनि बे नैबे मुगायाव माने जे दा बैयो मा होनो मेसिन एबा गोनोखोआरि आगजुआ जोंनि मा होनो थांना थानाय
माने जिउखौ मा बायदि जोंखौ मदद होगासिनो बेफोरनि बागै इसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा औ जागोन नोंथां अब्ला खोनासंदों नोंथां ओ ओ जोंनि बे दानि गोनोखोआरि मुगायाव बा मेसिन जायखौ होनो जोङो मेसिन बा गोनोखोआरि आगजु ओ बियो जोंखौ गोबां खेथ्रआव हेफाजाब होदों ओ गोदोनि जों दाजों रुजुयोबाथ' जोङो जोबोद गोजौ गाहाय माखासे फाराग नुनो मोनो होमब्ला आं नोंथांनो फोरमायलांसै जेन'बा जोङो मेसिन बा गोनोखारि आगजुनि जोहै जों गोबां रोखोमनि मुवा बेसाद दिहुननो हायो खम समनि टाइमावनो आरो मा होनना बुङोब्ला नोङो जेन'बा जों आखाइजों दिहुनन्नाय माखासे बुस्थुफोर दङ जेरै गोदोनि दिनाव बाहायोमोन गोबां रोखोमफोर जेरै जोङो माखासे सियार जिरायग्रा आरांगा मासि बेफोरखौ जोङो माजों बानायोमोन आखायजों बानायोमोन बिफां लाइफांखौ दामफायनानै नाथाय बेयाव गोबां सम लायोमोन आरोोन ना बे बिफांखौ जो मोाङै हख'नांगौ बे बिांखौ जो मोजै गोो आरिनांगौ बिदिनो नाथाय दानि जुगाव मा जाखो जोंङो खम समनि आगुाननि जोै ज ज जनि ज सियार बा आरांगा बा मासि बेफोरखौ जोङो ओरैनो दिहुननो हायो आरो जोंहा मा मोनसे सोलायनाय फैदोंबा टाइम टाइमा जोंना समा जोंना गोबां रोखोमनि बासायो आरो जायनि थाखाय जोङो गोनोखोआरि आगजुआा मेसिनखौ जोङो बोजबना लानाया मोजां बिदिनो जोङो बेयाव जेन'बा गोदो जोङो माखासे मुवा बेसादखौबो आखाइजों बानायोमोन बेयाव मा जायो जोंहा गोबां रोखोमनि सम थाङोमोन जायनि जोहै जोङो जेन'बा जोङो माबा मोनसे खालामनांगौबा जों सानसेयाव बे मोनसे खालामनो हागोन आरो दस्रा मोनसे गुबुन आलदा खामानि बा दस्रा खामानि गुबुन मावनो हायामोन बेनिखायनो बिथांमोना दानि गोनोखोआरि मुगायाव जेन'बा लासै लासैयै माखासे सुबुंफोरनि मेलेमजिबिफोरनि सुबुंफोरनि साननाय हनाय जेन'बा बेफोरनि मानसिफ्रा मा खालामखो माखासे मिसिन बुस्थु बा गोनोखोरि आगजु बुस्थु दिहुनबाय जायजों जोङो गोबां रोखोमनि जोंनि जिउआव जिउ खुंनायाव बाहायनाय बा नांगौ बेसादफोर बेसोरखौ जोङो खमाइमावनो खम टाइमावनो बा खम समावनो जोङो ब आरो दा दंबावो जोंहा जेनेबा थांलाय फैलाय बा फोनांजाब राहा बेफोरो गाैबो जोंनि बे गोनोखोआरि आगजुनि जोहैनो जाजोबदों जेरै गारि मथर रेलगारि बा एर'प्लेन बेफोरजों जोङो मा खालामनो हायो दसे समनि मोसौ गारि मैसो गारि गराइ गारि मैदेर गारि बेफोरजोंसो जेन'बा जोङो हान्थिनांगौ जायोमोन बा मुवा बेसादफोरखौ जोङो मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगासिम दैथायहरनांगौ बा लांनानै फालांगि खालामहैनांगौ जायोमोन नाथाय दानि जुगाव बियो जोबोरै सोलायबाय माने सोलायजोबखाबाय दा जोङो मोनसे बेसादखौ गुबुन मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगायाव लांनांगौब्ला जोङो बे मा मोनो गोरलैनो जेनेबा गोबां गारि मथर दंसै जेनेबा गाखोग्रा गारि मथर आलदा बा मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन से जायगायाव बेरायहैनो थांग्रा गारि मथर आलादा बा नोङो गारि मथर बाहायालासेनो जोङो माखासे रेलगारि बा एयार'प्लेन बेफोरजों मा जायो जायखौ जों उरां जाहाज होनो बेफोरजों मा जायो ब उरां जाहाजफोरजों जोङो मोनसे हादरनिफ्राय गुबुन मोनसे हादरावबो जोङो दसेनो सहैनो हायो नाथाय गोदोनि दिनाव मामोन जेन'बा मोनसे जायगायाव सहैनोनो बा जोंनो साननै साननाव नांगौमोन बे साननै सानथामनि जायगाखौ जों आथिखालाव मा खालामनो हायो बे गोनोखोआरि आगजु बा मेसिननि जोहै जोङो सानसे बा आदा दिनावनो बा आदा दिनावनो जों सहैयो आरो थिग बेबायदिनो आजिखालि मा ओंखारबावो जेन'बा कम्पिउटार माखासे बा मबाइल फन जायनि गेजेरजों जोङो जोंनि मबाइलावनो गोबां रोखोमनि बायदिसिना जाथावै बुस्थुफोरखौ खालामनो हायो जेनेबा नोङो गोदोनि खबर लालायनाय माखासे सिक लिरलायनाय बा लाइजाम लिरलायनाय बेफोरजों जायोमोन नाथाय दानिया मारै जाखो नोङो गावबागाव गावबाागाव ओ मबाइल नाम्बार बा ओ सि एम बानायनानै मबाइल नाम्बाराव नोङो खबर लालनांगौबा बै नाम्बाराव ओ नोंनि नाम्बारनिफ्राय मबाइलजों अ फ बानो नोंथाङा बै नोंथां बै सासे बिथांनि जेन'बा खबर सबर बा मारै मारै गैया बेफोरखौ जोङो गोरलैनो ओ माबा खालामनो हायो आरो गोरलैयैनो जोङो ओ राहा लानो हायो नाथाय आथिखालनि जुगाव मामोन जेनेबा जोंङो फोरोब फरायनाय बेफोरनि खेथ्रआव बुंनो हायो बेयाव मामोन जेनेबा जोङो खालिबो ओ जोङो फोरोंगिरिनि ओमफ्रायल' सोलोंनो हायोमोन बा फोरोंगिरिनि खाथियाव थांथारनानैसो सोलोंनो हायोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो मबाइलावनो माखासे इउटुबफोर होननाय दङ अ बेफोर दं इन्टारनेट इन्टारनेटनि जोहै जोङो सोलोंनायखौबो जोङो गोरलैयैनो लानो हाबाय मानो होननानै बुङोब्ला आथिखालनि बे इन्टारनेट जुगाव अ जोङो अ मोननो थाङै बुस्थुफोरखौबो बा बुजिनो हायै बुस्थुफोरखौबो जोङो मबाइलनि जोहैनो बा कम्पिउटारनि जोहैनो जोङो बुजिजोबनो हायो आरो आथिखालाव मा बुंबावो जेनेबा आथिखालनि बे गोनोरि आगजु बा मेसिननि जोहै जों गोबां रोखोमनि मुलिफोर दिहुननो हाबाय जायखौ जोङो ओ सोखानो हायोै बेरामखौबो जों सोखानो हायो बा गोबां रोखोमनि जोंनि देहाखौ नायबिजिरग्रा माखासे जन्थ्रफोर ओंखारबाय जेनेबा जोङो जायनि जोहै जोङो माखासे बेराम जायखौ जोङो मिथिनो बो मोनाबा बेखौ सोखानो हानायनि माखासे मुलिफोरानो गैयामोन गोदो बेफोरखौ जों लानो हाबाय दा बिदियैनो अ जोंनाव मा जाबावदों होनबा माखासे ओम रांखान्थियारि जौगानाय फैदों मानोना जोंहा खम समनि गेजेरावनो जोङो गोबां रोखोमनि मुवा बेसाद दिहुननो हायो बेखौ जों फाननानै अ गोबां फाननो हायो जेन'बा जोङो दसेयावनो गोबां रोखोम मुवा बेसाद दिहुनो ओमफ्राय जोङो फाननो हाबाय दा बेफोरबादिनो जाबाय आरो जेन'बादा जोङो बुंनो थाङोब्ला बेयो माखासे गोबां गोहोमफोर दङ जेरै सुबुं माहारिया गावबा गावनि माबाखौ ओ अ से साख्रि मोननांगौ बेफोरखौ जों एसे खमायना होदों आरो मानो होनना बुङोला म मिसिना मावजोबखायो बाोनोखोर आगजुआव मावजोबो बै जोंनो मानसिखौ मानो नांगौ बेफोरबादि जादों आरो दा बिनिथाखायनो नाथाय बे मिसिना जोंनाव मिथिंगायारि गोहोमबो लाबोदों जेनोबा से मिसिनफोरखौ सालायनो जोंहा गोबां रोखोमनि माबा माबि उखुन्दै गयो बेयो खुन्दैया मा जायो जोंनाव अक्सिजेनाव गोरोबनानै जोंनि आबहावाखौ अ खहा खालामो दा बिदिनो अ गोनोखोआरि आगजुआ जोंनि बे जोंनि दानि जिउ खुंनायाव माखासे गोबां सोलायनाय लाबोदों मोजांबो जादों दा
औ औ नोंथां बुजिनो हादों
नोखोआरि आगजुवाव माबादि हेफाजाब होयो दा बेजोंनो सोमोनदो गोनां नोंनाव मोनसे सोंथि सोंथियानो जाहैबाय जेनोबा जोङो माखासे बुसतुफोरखौ दानो बाहायजोबनानै उनाव हाय मां जागोन
बेखौनो जोङो माबोरै खालामनांगौ बा मा खालामनांगौाङा बेखौ औ हागोन हागोन नोंथां औ दे बिदिबा खोनासंदो मा होनदों जों जोङो मा होनदों इयुन जोलैनि थाखाय जों दोनथुमनाया जाहैबाय बेखौ मा होनदों इंराजियाव सासटेनेबोल होननानै बुंदों जेनेबा आ जेनेबा इयुन जोलाव दोनथुमनायनि ओंथियानो जाहैबाय मा होनदों बिनि ओंथिया जाहैबाय आबहावाखौ खहा खालामा जासे एबा मा होनदों गासै फुंखाफोरखौ बाहाया जास से मा होनदों गोबाव समसिम बाहायबाय थानायखौनो जों मा होननानै मिथिदों ओ सासटेनेबोल होननानै बुंनाय जादों जेनेबा बिनि ओंथियानो जाबाय मा होनदों मिथिंगाया मिथिंगायारि फुंखाफोरखौ मा होनदों सांग्राङै बाहायनाय आरो ओ बिनि फारसे मा होनदों ओ बिनि फारसे बाहायजोबा बालानो एसे एसे बाहायनाय बेखौ बे-बेखौ मा होनदों बुंनाय जादों आरोना बेयाव बुंबावदों दि मा होनदों जोङो दानो बाहायखायोबा जोङो माखासे इयुन जोलैफोरनो थाखाय बेखौ मा होनदों ओ दोनथुमनो हानाया गोब्राब जागोन आरोना बाहायखायजोबोबा बिनि थाखाय दोनथुमनाया गोनांथार जानानै फैदों ओ ओरैनो बुंनो थाङोब्ला बेखौ माने बियो उम माखासे मा होनदों माखासे मुवाफोर दङ जेरै जोङो बेखौ जोङो ओ दोनथुमनो हायो जों माखासे जेरै हाय जों नांगौ जानाय बुस्थुखौ बाहायजोबा बालानो जेनेबा इसे इसे बाहायनाय एबा मा होनदों नांगौ समावल बाहायनाय नाङि स समाव जेनेबा दोननाय बेफोरखौ जोङो लानो हायो ओ बेनो जाहैबाय माखासे ओ दङ बेफोरखौ जों हमनो हायो जेनेबा ओ‌ मा होनदों सलार जोङो मा होनदों सान्दुंजों मोनसे मा होनदों कारेन्ट बायदि मोब्लिब बायदि मोनसे मा होनदों ओङा ओ जमा खालामनानै लारा सान्दुंनि पावारजों मानि बिनि गोहोजों मानि मोनसे बुब्लिब बायदि दिहुनो आरो बेखौ जोङो मान दों बाहायनांगोन आरोना मानो होनोबा जोङो ओ बेखौ बाहायोबा जोंहा मा मा होनदों जोंनि मोब्लिब गोहोआ बाहायनाया खम जागोन आरो बेजों लोगोसे दङ माखासे दै दैनि मा होनदों दैनि दैनि बे दैखौबो जोङो खमायनांगोन जों मा होनदों जोंनि बुहुम बिखायाव मा होनदों ओ सेबेन्टि सेबेन मा होनदों स्निजिस्नि जौखोन्दोजो मा होनदों दै थाबाबो नाथाय मा होनदों माखासे मा होनदों दैया लोंजाया जेरै आं बुंनो हागोन मा होनो ओ थामजौखोन्दोखौल' मा होनदों जों लोंनाय दैयाव बाहायो आरोना बैबायदि जों उम लोंग्रा दैखौ माने जोङो ओ लासै लासै एबा एसे एसे बाहायनांगोन आरो माख खासे दंफां लाइफांखौ जोंङो दानफायनो नांङा बेखौ जोङो फैगौ इयुन जोलैनि थाखाय दोननांगोन एबा आ माखासे मा होनदों ओ आम माखासे मा होनदों बाहायजानाय बुस्थुफोरखौ बाहायफिननांगोन जेरै ओ जोंङो ओ दंफांनि सियार नंङाबा बा ओ जिरायग्रा बेन्स बेफोरखौ जोङो मा होनदों गोदान गोदान बिफां लाइफां दंफां दानफाया लाबानो मा होनदों ओं गोजामखौनो बाहायफिननाय आरो मोनसे बुस्थुखौ बाहायखांनायनि उनाव गुबु मा होनदों ओ उनाव बाहायफिननो थाखाय जोंङो बेखौ दोनथुमनो हायो आरोना बेबायदिनो लासै लासै दोनथुमनायनि जाहोनावनो मान जाहोनखौनो मा होनदों सास्टेनिबोल होननानै बुंनाय जादों आरोबाव माखासे मा होनदों माखासे बुस्थुगर दंङ जेरै मा होनदों ओ जोंङो मोब्लिबनि गोहो दिहुननाय बेखौबो जोंङो दोनथुमनो हायो आरो माखासे मा होनदों ओ जोङो माखासे जोंनि दंफांनिफ्राय एबा जोंबो मोसौ एबा मैसो एबा जुनार फोरनि खिनिफ्राय जोङो माखासे मा होनदों ओ गेसफोर दहुननो हायो बै बदि गेसखौ जोंङो मा होनदों दोनथुमनानै दोननो हायो आरो माखासे मा होनदों बाव मा होनदों हाफोर हा फोराबो जामफैयोना जानला मोनला जोंङो मुलि आबाद फोथाराव मुलि होनाय एबा बिफां लाइफां दाननायनि जाहोनाव ओ माबा मोनसे मा होनदों रासायनिक हासार बाहायनाय एबा मुलि बाहनायनि जाव हायाबो लाै लासै थैलांनो हमो बै हा थैलांनो मा होन बे जोंङो होबथानांगोन आरो ना जोंङो बेखौ बाहायाबालानो खम खालामनानै जों ओ मा होनदों इयुन जोलैनि थाखाय दोननांगोन जेब्ला हाया थैयो अब्ला बे हायाव मा होनो आबाद मावनो हाया एबा मा होनदों जेबो खो उदाय रोंङा रोंङा बे खामानिया बेनि थाखायनो जोंङो हाखौ जोङों जानला मोनला ओ एम्फौ थैनाय मुलि नङाबा हासार बेफोरबायदिखौ बाहायनाया खम खालामथारनांगौ आरोना आरो बेजों लोगोसे दंङो मा होनदों बिफां लाइफांखौ खम खालामनांगौ आरो मा होनदों मनसि मानसि सुबुं अनजिमा बांनायखौ जोङोखम खालाम नांगौ ओ बेबायदिनो दंबाङी माखासे मा होनदों माखासे बाहाय जाफिनि बुस्थु जेरै मा होनदों ओ जोंङी खैला थाव ओमफाय माखासे मा होनदों मिथिंगायारि गेस बेफोरो मा होनदों लासै लासै जोबनो हमगासिनो दं बैबायदि जोबनो हमनाय गेस खौ जोंङो एबा जोंङो मा होनदों ओ बेखौ जोंङो दोनथुमनानै दोननांगोन आरोना जों बेखौ बाहायजोबोबा जों फैगौ एबा जे ओ मा होनदों इयुन जोलैनि थाखाय जों बेखौन दोन ओ दोनथुमनानै दोननो रोंङाबा बै सम समाव मा होन्दों खैफोद गोनां जानो हागौ होनना मा होनदों बुंथिदों आरोना ओम
से एसे एसेनोसै नोंथां आंनि बुंनांगौया अ नोंथांयालाय बे इउन सु इउननि थाखाय दोनथुमनायखौ बुजिनायनि थाखाय रोजा रोजा साबाय